औ
मा खालामदों नोंथां
नै जिरायनानै दं आं ओरैनो
अ
ओ ओरैनो जिरायला बायना दं नै हो
सिं नामा
हारसि दङ औ नै ए माबा दुगै खांनानै दंफां सायायाव आराम बार जाफैदां नै
औ
दुबलिनिफ्राय फैनानै हा
ओंखाम जाखांबाय ना
गैया जाथ'वाखै
जायाखै
ओहो
ओं
दा दसे उनाव जानाय जासिगोन आरो
औ
नों जाखांबाय ना?
आं जाखांबाय औ लोगो
उम
दासो जाखांदों आंबौ
ए नो‌ मा ओंख्रि जाखांखो‌ बेबा
आलुसोमोन आलु फाजा
ए
ओमफ्रायो नोंस्लालाय माथों ओंख्रि?
ओंख्रिया जोंनाबो माबासो मा होनो जोगोनारसो आरोना जोगोनारजों सयाबिनजों संखो ना माखोथाय
उम
जाथआखैबो नालाय बांद्राय मोनथिथला आरो आ
औ खबर सबर मोजां ना?
खबर सबरथ बिदिनो मोजांङानो
औ
जेरावबो थांथथारा खैना नोंथां
ओहो गैया थांनाय जायाखै दासान्दि नआवनो दंलागासिनो माने दा दैज्लां दिनबो जाबायना गायनाय फुनाय दिन दुब्लिनि खामानिसो मावदोंमोन माने दहायो। फुङाव आरो
थांखिफोर लाथवाखै जेरावबो थांनायनि?
थांनायनि थांखियाथ गैथवा जेरावबो।
अ
थिरांथा लानाय जाथवाखै दाबो।
औ
उनफोराव थांनाय जायोबा थिरांथा खालामलायनानै थांनोसै। थांखि लालायनानै
ओ बेयो गरम बन्दआव बरजरा होननाय जायगायाव थांनो सानदोंमोनलां लोगो।
जायो जायो।
औ औ बिदिनो जायगाफोरखौ नायनो लोगोसे दुगैबोनो आरो फिसा बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैनो बिदि आरोखि ना बिदिनो मानि मा होनो बिदिखौ? ओरैनो
लावखार ओंखाम जाहैनानै ज'नो गोसो गोजोनाय लालायलायसै ना ना ओमफाय आराम दुगैलायनानै फैनोसै ना?
औ लोगोसे दुगैनानै आरो बिदिनो मोख्रा आरि बायदिसिनाफोर नायबोजागोन।
औ औ
ज'यैनो थांनायलाय जागोन। नोंथाङा टाइमखौ माबानो हायोबा आरो खि ना मिलाय
औ जायो थांजागोन
औ औ बोथोराबो बिराद गरमलै ना नोंथां?
बोथोराबो गरम दासान्दि नै दा थ' बारा गरम नंथाया नै दासान्दि ओमफ्राय दा दा आरोना दायोफोरो एसे उनाव गर'मा जासिगोन।
औ औ आं बिराद गरमसो मोनबावदों नै माने अखा हानानै माबाबाय नालाय
दा सान्दुं दुंनाय ना अखा हाग्रोनानै दा सान्दुं दुंनाय जाबायना। दा थ' नै जेबो गरम मोनथ'वाखै आं बांद्राय माने दा खिन्थु दसे उनाव गर'मा जागोन जानाया
जागोन।
न्दुं दुहांनाय ना।
औ औ दाहाय बेलासियाव अबावबाफोर थाङो नामा नोंथां?
दा बेलासियावथ' थांथ'नाय जानाय नंला ओहो जेरावबो।
उम
मानो होनबा दायोबो खामानि दंबावो नालाय
औ औ
दुब्लिनि मानि आलि दाननाय आरो आलि खोनाय दङ आरो
दासो ओ गायथ'वाखै ना?
ओहो गायथ'वाखै दाबो
फास्त माबानिफ्रायसो जागोन र' मा होनो दिनै रुबिबार ना गाबोन समबार मंगलबारनिफ्रायसो फुजेनाय जागोन आरो।
औ औ औ
मंगलबाराव फुजेननानै मंगलबार बुधबार साननै फुं फुनानै बिस्तिबारनिफ्राय गायजेन सिगोन आरो माने
औ सान्दुं गोसा गरम बोना।
औ दाथ' गरमाबो बिराद गरम जायो। नै दहायलाय बांद्राय गरम मोना खैमोन नै दा गरम जासिगोन खिन्थु एबाराव। सान्दुं दुंबायना दा थ
ओंखारथाव जाथारा गरमानो
औ
खामानिखौ मावजा थावा। उम
गरमानो गरम बिराद दिस्टाब होयोना।
औ दिस्ताब। दासान्दि ओ। थाइजौ खान्थालफोर जायाखै नामा नोंथां।
थाइजौ खान्थालाथ' खान्थाला मैया जानाय जादोंमोन माने बुरजा जायाखै आरो एसेल' बैसिनावसो जादों खिन्थु आमाइ मोननावसो जोंनाव जायाखै। फ्राय थायजौआ। थ' जानाय जागासिनो न'आवनो ओमफ्राय। मेनला जा जाबाय आरो थाइजौआ थाइजौआ जोबलायलायनोसैसो नै जोंनिया माने जायोनो जायोनो। आमफ्राय। दा खान्थालासो। गैया नालाय जोंनाव।
औ औ।
खान्थाला दाख्लै खनसे जादों आमफ्राय मैया खनसे जादों आरो खननै जाबाय जानाया।
औ आंबो दाख्लैहाय खनसे जादों खनसेल' आरोखिना फार्स्ट टाइम जादोंआं खनसे।
ओ ओ ओङो सेकेण्ड टाइम थार्द टाइम मोनानो जाबाय मथा मथि मैयाजों दाख्लैय फार्स्ट टाइमाव बैयाव माने मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरोना जोङो बे आदै मोननाव।
औ।
सासे आमायजों आंजों थांदोंमोन आमफ्राय बिसि बनाव जाबोदों आरो खनसे फार्स्ट टाइम बियो। दा बेनि उनाव दाख्लि खनसे। जे बे आमाइ मोननाव जानाय जादों आरो। सेकेण्ड टाइम जाबाय बियो। ओमफ्राय मैयाजों थार्ड टाइम जाबाय आरो। मैया थार्ड टाइम।
जानांगौलै बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावनो।
औ। मैया। थामथि जानाय जाबाय आरोना।
औ औ। आंहा गैया दाबो खनसेल'।
औ थाइजौआ खिन्थु गोबां बार जाबाय आरो जानाया।
थाइजौ जाबाय जानाया। गोबाङैनो जाबाय।
खान्थाल बेगर ओंख्रियाबो जाबाय खननैसो जानाय जाबाय।
ओं आंथ' गैबावा
ओरैनो सोर सोर दं दालाय लोगो नोंजों हारसिंसोना?
औ।
मा खालामगासिनो दं दालाय?
दा नै ओरैनो दंलाबायो जिरायलाबायनानै।
ए ओरैनो दंथयो ना?
औ माने गरमबो ना। जेरावबो ओंखारजाथारा सान्दुंआवबोथ ओंखारबाथाय बोरैबा खामनो बादिथार।
सान्दुआव ओंखारनो हाया नै गरमा दोहो दोहो जाहां माथो दहाय बांद्राय गरम मोनाखैमोन दा गरम जाबाय नै।
औ। मानसियानो गोसोम जाजोबनो नागिरलायो।
औ एकदम बारे।
गैया लोगो मा अबाव थांनो?
जेरावबो थांनायनि थिरांथाफोर लाथवाखै ना दासान्दि दा‌ बे टायम बे समाव थांनायनिथ जेरावबो थांनायनि जेबो थिरांथा गैथवा ना?
सोरांथायाथ गैया गैथनायालाय नैबे जुलाइ मासाव गरम बन्द मोनोना?
औ औ जुलाइ दानाव ना दा ओरैनो फरायसालिफोराव आनजादफोर जायाखै नामा दासान्दि ना?
जानाया जासिगोन लोगो माबासोआव ओ सथ्र थारिगाव।
जिस्नि थारिख सोनिफ्राय ना जिस्नि अक्टनिफ्राय जागोन ना? उम उम जिस्नि अक्ट आव। मोजाङै होलायदो लोगो।
नाइनसै र लोगो।
उम जाहाथ थे मोजाङै मोजां जाफुंसार जानो हायो।
औ औ।
हैला बायनानै फैनोसै। साबबिस माबा ओ थुइन नैजिदआवनो जोबगोनदां लोगो।
नैजिद' अक्ट'आव ना।
औ आमथिसुवाया माला मोनलाय हो?
फसुवाखौथ' आंबो गोसोआव गैया लोगो माला जागोन थाय मोनथि थ'आ मानि दा
जोंना आनजादा जोबहैगोन ना जोबहैयाथाय आमथिसुवा सिमाव। आमथि सु-आसु जोबहैबा मोजां जागौमोन।
आमथिसुवाथ'ओ आमथिसुवायाबो जासिगोन आदां आं लोगो माने
बे माबा बे मास जाखायो जानायालाय बे
बेबो जासिगोनदां सिुजुयो जासिगोनदां औ औ। आमथिसुयाबो जानो हासिगौदां दाहालागैफोरो एसे।
बाइस त्रिसबावनो जाहैगोन नों ओरैबाब बा
औ नैजिनै नैजिथाम अक्ट'फ्राव ना ओम उम ओरैनो मा मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोनलाय लोगो नोंसिना।
जोंना आलु फाजासो लोगो।
औ औ ओम ओम औ औ गोथावानोनो। गैया जोंहा जाथ'नाय जायाखै दाबो।
औ।
उम
देनहोनबा लोगो
औ दे दे हबा ना दोनथ'नोसै ना।
औ औ दे औ।